खुलुमबा
हेल'
खुलुमबाय नोंथां।
हेल'
हेल' खुलुमबाय नोंथां।
माबायदि दं नोंथाङा?
दा आं मोजाङैनो दङ आरो नोङो?
आंबो मोजाङैनो दङ। बिदिब्ला बैसागुनि सायाव एसे सावरायलायदिनि नामा मा बुङो?
औ सावरायजायो सावरायजागोन।
बैसागु होनना बुङोब्ला बर'फोरनि मोनसे एंगार हायै फोरबो नङा होमबा?
औ नंगौ।
बैसागुखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौ समनिफ्रायनो फालिबोनाय मोनसे फोरबो।
औ
सागोखौ जोङो मोननै बाहागोआव फालिनाय जायो मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु। मोसौ बैसागुखौ जोङो सैथो दाननि जोबथा साननिफ्राय फालिनाय जायो। बे दिनखालि जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो मोसौ थुखैनो थाखाय जोंनो लाव फान्थाव थाराय हालदै बेफोरनि गोनांथि जायो।
नंगौ नोंथां।
बेफोरजों जोङो मोसौखौ दैमायाव थुखैनो लांनाय जायो।
नंगौ नोंथां।
आरो बेनि उनाव
ह
औ खोनादों नोंथां?
औ
मान बावनाय जायो।